औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथाङा ।
ओ
ओम नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आङो दा ओरैनो दंथ'यो आरो ।
औ होमबा नोंथाङा आंजों दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ।
औ दे होनोमबा जोंहा बिदिब्ला गुबुन मोनसे आयदायाव रायज्लायदिनसै दिनै।
औ
औ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि फोरबो बैसागु फोरबो । नोंथाङाबो मिथिखायो बैसागु बैसागु फोरबोखौ । औ माबायदि फालियो माबायदि बिदि खालामो? बिदिनो नोंथाङाबोथ' मिथि खायो ओमफ्राय बिदिनो जायगा लायै जायगा एसे एसे बेलेग जायो नालाय नोंथांमोनथिं माबायदि फालियो बैसागु फोरबोखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां एसे फोरमायना होदो।
औ जोंनिथिं दायथ' बैसागुखौ बैसागुनि सानसे सिगां मोसौ थुखैनाय मोसौ बैस सागु होनो आरोना मोसौ बैस सागुनि उनावसो मानसि बैसागु जायो नालाय मोसौनो खौ फालिगोरनाय जायो आरो मोसौ बैसागुखौ एक थारिखनि सानसे सिगां बिदिनो लावखार लावखारफोरा मोसौ गुमो नालाय लावखारफोरनि मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोयो आरो बिसोरो फुंङावनो ओं गिबियावनो आरो फुङावनो सिखारनानै मोसौखो थुखैयो थुखैनानै माला गानहोयो बिदिनो मालाखौबो लाव फान्थाव हाल दै केरेला जोगोनार बायदि बायदि मैगंफोरखौ ला माने माला थुयो आरो बेनो बे मोसौ थुखैनाय ओं मोसौ थु खैनायनि नेम आरो बे माला गानहोनांगौ आरो ओमफ्राय बिदिनो साराय खिथु एबा थौ खिथुफोरखौ हांगार गोसोमखौ एरख'नानै बेखौ थाव गोथांला लगायनानै बै थालिर गां थायोना बिदिखौ मानिया हानानै थाव गोथां लागायनानै फोथा थुना होयो आरो।
औ माने बेलेग बेलेग गाब गानाय बिदि खालार नुनायनि फोनना होयो औ।
थुना होयो आरो मोदोम गंसे गोदो ओं गोदो बुंनाय बायदिबा लावखारफ्रा मोसौ बैसागु मागिनो लुगैयो नालाय मोसौफोरखौ हगारनो बिदिनो मोसा मुफुर फ्रा जायो नालाय मोसौफोरखौ हगारबा
औ औ
बेखौ माने बिदि फुनबाथाय फाख्रा सिख्रा नुबाथाय माने बिसोरबो गावसिनि गावसिनिफ्राय देरसिन जुनार साननानै गिनानै जायानो आरो।
अह अह ओंखायनो फुननाय जायो आरो।
ओं बिदि फोननाय जायो होन्दों आरो गोदोनि मानसि
औ औ माने गोदो बुंनाय दं आरो बिदि औ औ। उम
बिदि हगारना होबाथाय माने बिसोरबो जानो हायानो आरो।
औ औ।
ओमफ्राय बिदिनो मोसौनो दुरुं गोदान मुख्रा गोदान गासिखौबो गोदान होजोबो आरो।
औ गोदान गोदान गानहोजोबो आरो माने।
ओमफाय बेखौ थुखैखांनानै बिदिनो सबाइ एवनानै ओमफ्रायो माइब्रा माइ रं एवनानै सिबिं एवनानै माने बिसोरखौ सार जाहोयो आरो
औ जाहोनाव जायो आर
ओं दुब्लियाव लांनायनि सिगां ओमफाय बिदिनो थाराय ओमफायो बाब्रिखब ओमफायो बै माबाया मोखोना बिबार बेफोरखौ लानानै माने बुज्राब लाङो आरो खानो रंजानायजों मेथाइ खनै खनै दुब्लियाव खाहैयो आरो
औ औ माने लावखारफ्रा
औ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था होननानै इसोर ओफ्राय बिदिनो बुरजा बुरजाव खाहैयो आरो दुब्लियाव
औ औ मेथाइ खनै खनै
औ बेनिफ्राय बिनि अखानायै एक थारिक नङा होमबा? मानसिफोरनाथ' एक थारिख बे फालियो नालाय
ओओ
एक थारिखाव बिदिनो फुङाव न'खरनि गिदिर गिदिर बेफोरखौ सिखारनानै बिदिनो दुगैग्रोनानै आरामनो न'आव बिमा बिफा बिदिनो बिदा फंबाय बयखौबो बोसोर गोदाननि नामाव खुलुमस्राङो आरो
ओ
गेदेरफोरखौ खुलुमबाय उन्दै बेफोरखौ गुरनाय होबाय आरो ओमफाय इदिनो गामियाव बोसोर गोद बिदानि नामै बयबो ज' ज' गामियैनो सिरबाद बाथौ आर'ज लाबाय। ओमफ्राय बिदिनो ब्रह्मफ्रा न' न' जैग' होबाय बिदि आरो।
ओम ओम इसोरखौबो फुजियो आरो माने औ।
आरो। सिगाङावनो ओमफाय बिनि अखा दुइ तारीखनिफ्राय बिदिनो रंजानो गोसोफ्रा बोराइ -बुरि एक्सट्रा सेंग्रा -सिख्ला एक्स्रा बिहामजोफ्रा एक्स्रा बिदि नों गाबागाव हानजा -हानजा ओंखारनानै मोसायो आरो।
औ रंजासिगोन।
ओं न' न' मागियो आरो। बैबायदिनो ख'ना गा- दख'ना गोमो जोमग्रा गोजा, गस्ला गोजा बिबार मोजां मोजां देलायनानै ओंखारो आरो।
ओ‌ ओम ओम माने बैसागु रंजानो ओंखारो।
ओं गथ'फ्राबो मोसायो आरो बिदिनो गावसिनि लोगोफोरखौ ज' लानानै।
ओम।
ओंखारो आरो गथ' गथायफोराबो। हौवाफोरा गामसा, आर'नाइ लानानै ओंखारसिगोन बिराद मोजां नुयो जमा -जमा ओंखारनाय नालाय। ओमफ्राय बिदिनो खाम, सिफुं, सेरजा ओं बिदिनो दामनानै खुगा मेथाइ खननानै मोसाबाय। ओमफाय आरो अबेथिंबा अबेथिंबा जाय खाम, सिफुं गैया नालाय सोरबा -सोरबा इदिनो डीजे बक्सफोरखौ दाम मोसानायखौ नुयो आरो।
औ बक्स औ औ बक्सफोरजों दामनानै मोसानायखौ नुयो औ ओं ओं
ओं बक्सफोरखौबो लानानै मोसानाय नुयो आरो। ओरैनोथ'।
औ नोंथांमोनथिं बक्स लाना मोसा सायो ना खुगा मे फिथाइजों मोसायो।
जोंथिंथ' दा बक्स लानानैसो मोसानायखौ नुयो आरो आं दा
औ।
जोंनि गामियावहाय आरो जोंनि बिदिनो खाथि खाला गामिफ्रावलाय खुगा मेथाइ खनै खनै मोसायो। ओमफ्राय जोंनि गामियावसो बिदि गैथ'आ आरो दा। माने गामियाबो फिसा नालाय। बिदिनो मानसिफोर बिनि बिबांआबो खम दामनाय देनायखौबो रोंजोबा बेखाय माने एसे एनै बिदिनो बक्स दामनानै मोसायो आरो। औ।
उम।
ओमफ्राय बेनि उनावहाय न' न' मागिखांनानै बेसे बेसेबां अननानै रायजो बेसेबां दान हरो। बेखौनो जमा बुथुमजोबनानै माने जयैनो बेदरफोर बायनानै ज' खाना जायो आरो रंजानायजों।
औ।
बिदिनो ओमफ्राय सोरबा सोरबा आरो बै बैसागुआव गामि गामि गेलेनाय बादायनाय। बिदिबो होयो आरो दाना। मोसानाय मोसानाय मेथाइ खनाय इदिनो कम्पिटिसन होनाय नुयो आरो दानि दिनाव। दा जुगाबो सोलायबाय नालाय गोदान गोदान साननायजों गोदान गोदान बानायो आरो ओमफ्राय नोंथांमोनथिलाय बोरै बोरै फालियो एसे खिथानो हागोन ना। एसे खोन्थालाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथां। नोंथांमोननि गामियावबो औ। बा नोंथांमोन नि गामियावबो औ अ दे बुं
नोंथाङा फोरमायदो नोंथांमोनथिंजाय बोरै फालियो
नोंथाङा औ खोनादोंना नों नोंथाङा
औ खोनादों औ खोनादों
औ नों
ओं
औ जोंनिथिं
औ
औ
खोनादों दे नोंथां
नांमोनथिं बैसागुखौ बिदि फालियो औ जाना नोंथांमोननि जे खालि आ नोंथां
औ
औबार
औ औ
हा
औ खोनादों देलाय बुंलाय नोंथां खोनादों
े थिंजाय खुगा मेथाइजों
ओं।
नोंथां जोंथिं खुगा मेथाइजों औ खुगा मेथाइ औ गोदो नि खुगा मेथाइ बेफोरखौ खननानै मोसायो।